हेलौ
औ खोनादों खोनादों
हेलौ नोंथां
खोनादों ना आनिखौ खोनाहैदों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
फ्रि नामा
अ फ्रियावनो दं नोंथां
अब्ला रायलायनो हागोन नामा नोंथांजों
हागोन नोंथां मानि सोमोन्दैबा रायलायगोन
नोंथाङानो बुंदो नामा मानि सो
आतसा औ औ औ होमबा गायनाय फुनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै आ ना मा होनो नोंथां
गायनाय फुनाय अ
अ माने आथिखालावहाय माने दा माने गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं नालाय दै ज्लां बोथोर नालाय दायो
औ औ
दा बिनि सोमोन्दै एसे रायलायनोसै नामा
नोंगौ नोंथां मोजाङानो जेनेबा दैज्लां बोथोराव जोंनि बर' गामिफ्राव माबाद दि दुब्लि फोथाराव जेनेबा आबाद मावो बिनि सा यावनो रायलायजायो आरो गायनाय फुनाय नालाय
दा नोंथां आवरायजेननोसै औ औ दा नोंथां ओ गायनाय फुनायाथ जोंनि ओनसोलावहाय माने गायजोब्बायानो माने खावसेयानो गायबाय आरोखि ना।
औ
खावसेयानो गायजोबबायानो होन होननो हायो जोङो जेरैहाय ओ ओरैहाय जोंनि न' खाथियावहाय सासेया बिगाब्रै गायखांबाय आरोखि ना।
औ औ
आरो बिदिनो सोरबा सोरबा बिगाथाम बिगानै बिदि गायखांजोब्बाय आरोखि ना नोंथां।
अ जोबोद मोजां होनबाथ।
उम दाथ माने गोदोनि बायदि माने मोसौजों हालौवनाय बेफोरबायादिथ गैला नालाय खम जाबाय नालाय।
औ औ
माने थेगथरजोंनो आजिखालि माने हालौवजोबो आरोखि ना ओंखायनो माने थाब थाब गायनायखो जों नुनो मोनो आरोखि ना आजि-आजिकालि। जेरैहाय खोथिया फोनायावनो होन जेरैहाय गायनायावनो होन माने थेडक्टरजोंनो जाजोबनायखौ नुनो मोनसै आ-आजिखालि। माने मोसौजों हालेवनायखौनो खम नुनो मोनसै आरोखि ना नोंथां।
औ औ
ओम दा नोंथांमोननिजोंलाय गायनायफ्रालाय बोरैथो? बेसेबांथो गायखो।
औ औ औ र' आं खिथानि नोंथां अब्ला। ओरैनोथ गायनाय फुनाय होनोबा जोंनि जेनाखि बर' गामि नङा होमबा नों थां बेवहाय मानि नि न'खर न'खर मानि बयहाबो गामि ओनसोलाव जों दब्लाय नै दब्लायथाम द'ब्लाय बा बेफोरबादि एफा एनैबाबो हा थानाय खौ नुनो मोनो आरो। न'खरसे सुबुंनि माबायावहाय दा हा थानाय लेखा जेनेबा गामि ओनसोलावहाय मानि गोबां सुबुङानो जेनेबा दैज्लां बोथोराव बेस्थ' जायो आरो माइ गायनायावहाय नोंथां।
औ नोंगौ।
दा जोंनि गामियावबो बिदिनो मानि न'खर न'खर गासैबो सुबुंफोरानो माइ गायो आरो। दाथ दैज्लां बोथोर जेनेबा गुबुन मैगं थाइगंबो मावो अब्लाबो जेनेबा माइखौनो गाहाय जेनाखि जोंनि थांना थानायनि राहा हिसाबै मानि जोंनि गामि ओनसोलाव गायो आरो नोंथां दा बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा गोदो आरो दानि जेनाखि थासारि बा सोलायनाय बेयो मानि गोदोनि बेखौ नायनो थाङोबा गोबां सोलायबाय आरो नोंथां।
नोंगौ नंगौ।
गोदोहाय जेनेबा जों न'खर न'खर मोसौ नुनो मोनोमोन जेनेबा जायहा माइ गायो बिसिनावहाय
हेल ओम।
गोबां हा थानाय सुबुंफोरनावबो मानि मोसौ थानायखौ जों नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ
आथिखालाव मानि ट्रेक्टर फैबाय नालाय नों थाङा दहाय बुंनाय बादि जोंनि गामियावबो मानि टेक्टरजोंनो मानि बिदिनो आरो खोथि खोथिया फोजेननायनिफ्राय लानानै माइ गायखांजासिम ट्रेक्टरनि मददजोंनो मानि आथिखालाव माइ गायनायखौ जों नुनो मोनसै।
औ।
मानि आथिखालाव सिन्थायानो गैला आरो जेनेबा। खोथियाखौ फोग्रोनानै लानोसै फोग्रोना लाखांनायनि उनावहाय। जेनेबा गोसोबादि जानोसै ट्रेक्टरजोंथ' दसेनो बिघा। थाम बिगा ब्रै बिगाब बा हालेवलाबायनो हायो नालाय नोंथां। दा आथिखालाव बेनो आरो जेनेबा गोदोनि बादि जेनेबा टाइम नांला। आथिखालाव ट्रेक्टर सोब्रबनानैहाय जेनेबा गायब्रबनो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरो
औ औ औ
थाङोबा मानसिखौहाय गोदो माबादि मोन मानसिफोरा आरो दा माबादिमोन रुजु नो थाङोबा आथिखालाव माने सुबुंफोरा अलसिया जानो हमबोबाय आरो जेनेबा गायनाय फुनायनि बेलायाव जोंनि जेनाखि बर गामिना नोंथां
औ
बे बर गामियावबो माने आथिखालावहाय गोबां बिदिनो गायनाय फुनायनि बेलायावहाय जेनेबा दैज्लां बोथोराव नङा जेनेबा हानायनि बिथिङावबो जों नायनो थाङोबा जेनेबा माइफोरखौ माने आथिखालाव ओ ट्रेक्टर मेसिन बा माबा मोनसे बिदिनो इलेक्ट्रिक बिदिनो मेसिनफोरजों माइ हानाय नुनो मोनो हाखांनायनि उनावबो जेनेबा जों गोदोहाय मोसौजों मारा होनाय नुनो मोनो मोना दा बेफोरबायदि जों जेनाखि नैबे थासारि बा नैबे आथिखाल मुगा बेवहाय माने गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो गो दो आरो दानि जेनाखि गायनाय फुनाय नोंथां दा ओरैनो नोंथां नि जायगायाव मा मा माइ गायनाय जायो नोंथां
जोंनिजोंथ ओरैहाय नोंथाङो जेरैहाय हमनानै ला नोङो रनजित खोनाबायना नोंथां
औ नोंथां दे बुं
जेरैहाय फुल फाख्रि जेरैहाय बरधान माइ गोलाव बिदिनो अनेखथा माइखौ गायजोबो आरोखि ना नोंथां जोंनिजों
औ
गासिबो माने गायजोबो आरोखि ना
औ
आतसा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ अबे माइखौ ओ बांसिन गायो
ओरैनोथ जोंनियावहाय नैबाहाय माने नोंथां रनजित आरो बावा बे मोननैखौ बांसिन गायनाय नुनो मोनो आरो जेनेबा जोंना बिलो खाथि खाथि नालाय नोंथां बिलोआव माने बावा माइखौहाय गायनाय जायो आरो नोंथां दा बिदिनो
औ नोंथाङा ओमफ्राय बे बिलो हायावहाय माने बावाखौ गायनाय जायो नामा
औ नों
बिदिनो ओरैनो दुब्लिफ्राव गायजायो ना गायजाया
ओरैनोथ‌‌ बिसोरनो दैनि गोनांथि जायो माने
आतसा आतसा आतसा
मानि दै एसे माबाना माबाबाबो माने बावाया बिदिनो मोजां आरो माने दै थाबाय थानाय जानांगौ आरो ना दुब्लियावथ माब्लाबा दैया रानो
आंथ नोंथां ओ नोंथां जोंनि ओनसोलजोंथ बेबायदि माइखौ गायनाय जाया माने बिदि बिलो बिदि जेबो गैया नालाय
औ
जोंनिजों मानि दै गिदिरसो दं नालाय बेफोरावथ गायजाया नालाय
औ
ओरैनो नोंथां बे बावाया ओंखामा जानायाव माबायदि
ओरैनोथ माइरङा एसे बावाया गिदिर गिदिर जायो
औ औ औ
ए बुंनो थाङोब्ला जायनि जाहोनाव जेब्ला जोङो बेखौहाय मिलाव लाङो अब्ला जेरै माइया गिदिर बिदिनो माइरं आबो गिदिर गिदिर जायो आरो जानो थाखायबो मोजां थां जेनेबा गिदिर गिदिर जायो जेनेबा जानोबो गोथाव आरो बिदिनो नोंथां
बिदिनो बेसेन बेसेनाबो एसे गोसा लायदां बेखौ नोंथां नामा?
बेसेना बेसे लायो आं बेखौ एगजाक्ट मिथिया नों- थां जेनेबा एसे बारा जायो खोमा बे जेनेबा जोंनि रनजित बा गुबुन माइ माइफोरनि अनगायै जेनेबा बिनि बेसेना एसे बारा जानो हागौ आरो नों- ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनेबा माइब्राफोर गायोना गाया माइब्रा माइ?
माइब्राबो गायो नोंथां गायो
औ
गायो बिदिनो सोरबा मानि हा बुरजा माने बिघासे गाहाम बेखौ गायो आरोखि ना
औ मोजां
गायनानैहाय बेखौहाय फानो मानि अनेक मानि बुरजा बेसेनावहाय फाननाय जायो आरोखि ना बेखौ
एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा
बेखौहाय ओ माने सौनानै फानोमोनना नोंथां जेनाखि बेखौ मिलााव लां- नानैहाय सौनानै फानोबा माने केजियावनो माने द'जि स्निजि बेबायदियाव फाननाय जायो आरोखि ना नोंथां
अ औ
माने ओरैनो बेखौहाय माने मिलाव होआगारा फाननायखौ आं नुवाखै माने मिलाव होखानानैहाय माने बेखौ केजि खि- केजि हिसाब फाननाय जायो आरोखि ना
औ औ नोंथां
नैजि बेफोरबायदि माने लाब दं आरोखि ना बेखौ गायनो हायोबा
औ औ
जेरैहाय बेखौहाय जोङो फिथाबो जानो हायो सिथाव लारु बेफोरबायदि जानो हायो आरोखि ना नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथाङा ओमफ्राय जा- फेरबाय नामा बेफोरनि बानायनाय फिथा सिथाव
औ नोंथां जेनेबा जोंनियावबो बिदिनो गोबां जेनेबा बिगासे बिगानैल' गायो गोबां गाया आरो जोंनि बे ओरै गामिफ्रावबो नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव जेरैबायदि बिदि गायो जोंनि जायगायाव बिदिनो जानो आनथाबा बिगासेयानो मानि थोजासे बेखौ मानि बांद्राय ओखाम जाया नालाय नोंथां ओंखाम जानोबो एसे उसुबिदा नालाय बेखौ जायोबा मानि आथा आथा आरो फेनाय बादि मोनो जों दुरबल मोन नालाय नों
आतसा आतसा आतसा
फुङावहाय सौरा ना मा होनो बेखौ जायो आरो सौराबा
उम
माबा मोनसे बुङो आरो जेनेबा सिथाब सिथाब ओंखामबादि सारायाव जे दुन्दिया होलायनानै जायोना नोंथां औ बेखौ माने फुङाव साहाजों जानाय नुनो मोनो आरो जोंनिथिंजाय
औ आतसा ओ नोंथांमोनहालाय ओ बिगा बेदो गायखांखो दायो
अ नोंथां जोंना मानि गुबुनफोरनि बादि गोबां हा गैया थेवबो न'खराव जेनेबा जानो आन्था गायनो बिगाब्रैसो दं आरो नोंथां दा मानि जोंहा दासिमबो गायथ'वाखै आरो जेनेबा खोथिया दासिमबो गोरलै गोरलैना नोंथां दा हाखौहाय जोंना खारायनानै दोनदों थेवबो फोमोनाखै आरो दासिम बो मानि खोथियानि थाखाय खोथिया दाबो जौनाय जायाखै
औ नोंथाङाबो मानि आलि खोनाया आलि दाननायाव आखा फाखाखाना?
उफाय गैया नोंथां जेनेबा गामिनि सुबुं हिसाबै आंबो आलि दानो आरो गायोबो नों जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो गायनाय ना न'खराव माने हेफाजाब होनो जोबोद मोजां मोनो आरो गायनाय फुनायावहाय नोंथां आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनेबा बिदिनो जोब था जेनेबा माइ गायखांनाय समाव नांगाल जांख्रा जानाय हुदाफोर बा
औ औ नंगौ नंगौ जोब था माने जेब्लानाखि जोबगोन ना लास्टआवहाय माने बेवहाय माने नांगोल जांख्रा जायो आरोखि ना बिदिनो गामिनि बयबो सुबुंफ्रा फैयो। नांगोल जांख्रा जानो थाखाय मानि इन्टारेस जयै बयबो माने गायलायो आरोखि ना बिदिनो बिदिनो गायनानै मानि फुरथियै माने गायनायखौहाय फोजोबनाय जायो आरोखि ना नोंथां ओमफ्राय जानोसै लोंनोसै फुरथि खालामसै बेबायदि आरोखि ना नोंथां
औ दा होमबा नोंथां जोंना नै टाइमा फैयै फैयै जोबनायनि माबायाव फैबाय माथो
औ नोंथां
दे होमबा
औ दे दे दे